हेल'
औ खोनादो‌ औ औ खोनादो।
नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों फंनैसो सावरायनो हागोन नामा मोनसे टपिकनि सायाव?
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ। ओ बिदिब्ला दिनैनि आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ दिनैनि ओ दानि आयदानि सायाव सावरायनो नागिरनायानो जाहैबाय ओ आङो दैबाना बा बांग्रिंनि सायावहाय फंनैसो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदोंमोन आ रो।
नंगौ नोंथां। ओ जोङो बांग्रिं बा सुनामि फैयोब्ला जों गोबां खैफोदजों मोगा मोगि जा नांगौ जायो बा जोङो मैया आरो दिनैनि गेजेराव जों मोनसे ओनसोल बा मोनसे जायगायावबा जोंनि आसामनि खाथियावनो जोङो नुनो मोनदोंबा जोङो। जोंनि आसामनि जोबथा रायजो बा बेहाय जोङो गोबां बांग्रिं गिदिर बा दैबानाजों जोङो गोबां खैफोदजों। मोगा मोगि जानायखौ जों नुहुरदोंबा जोङो फेसबुक बायदि खौरां बिजों फोरावबो जोङो नुनो मोननाय जादों नंगौ जोङो गोबां दैबानायानि दैबाना जायोब्लाथाय बिदिनो गोबां ओ न' बांनि खहा जायो बिफां लाइफांनि खहा जायो जिब जुनारनि खहा जायो गोबां बिदिनो माखासे दै बानाय गिदिर गिदिर जायोबाथाय न'फोराव लोमफैजोबनानै माखासे माखासे ओ जाग्रा मुवाफोरखौबो सिलिंखार खालामलाङोबा मालाबा सम माने खहाबो खालामलाङो। आंथ' नुनो मोनदों दिनै माने आं खौरां बिजोंबा निउस पेपारफोराव फरायनानै। जोङो ससियेल मिडियाआव नुनो मोनदों माखासे ओरैबायदि दैबाना जादों जाय दैबानाया सुबुंफोरनि थाखाय गोबां खहा खालामदों सुबुंफोरनि न' बां सुबुंफोरनि थाग्रा न' सुबुंफोरनि माखासे माखासे जानाय आदारफोरखौ गासैखौबो सिलिंखार खालामनांदों बा न'खरफोरखौ गासैखौबो माने डेमेज खालामजोबदों बा सिलिंखार खालामजोबदों आरो बिदिनो माखासे सुबुंफोराथ' दै जों गोजावलांदों बिदिनो माखासे गारि गुरा बिदिनो गोजावलांदों बिदिनो माखासे जिब जुनारफोराबो माखासे दैफोराव गोलैनानै थै थैलाबायदों। जों नुनो मोनदों बिदिनो दैबाना जायोब्लाथाय गोबां खहाबो जायो मालाबा समाव गोबां मुलाम्फाबो जायो नाथाय आ दा गरम बोथोरबा नैबे दैज्लां बोथोर समाव बांसिनै अखा हानायनि जाहोनाव दैज्लां बोथोरा बांसिन बांसिनै जायो बा दैज्लां बोथोर बा दै बाना जायोबा बांसिन मा होनो ओ हाजो ओनोलाव बा हाजो ओननिफ्राय बिफां बिफां-लाइफाङा बोहैयो बोहैयोबा हाजो ओनसोलनिफ्राय बिफांनि दानफायनानै दोननाय थु थुख्राफ्रा गोजाव फैनानै माखासे न'फोराव लोमफैनानै माखासे बै दंफांफोरा फैनानै न'फोरखौ गोसा दै फैनानै गोसा दै दैया बोहैबोयोब्ला न'फ्राव मोनफैनानै माखासे न'फोरखौ खहा खालामो। आरो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव बांसिनै गोबाङै बांग्रिं बांग्रिं मावनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। बांग्रिंङा आथिखालाव गोबाङै
बांसिनै मावबाय बा जोङो नुनानै नुनो मोनगासिनो दं आथिखालाव मा होनो बांग्रिंङा सुबुं सुबुंनि थाखाय गोबां खहा खालामगासिनो दं बा सुबुंफोरखौ गोबाङै खहा खालामदों। बा जोङो बा आथिखालाव जागासिनो दं बा खोनाग जागासिनो दं आरो आङो मैयासोबा दिनैसो आङो खोनानो मोनदोंबा जोङो। बिदिनो माखासे खौरांफोराव माखासे निउसफोराव बिदिनो खौरां बिजोंफोराव जों नुनो मोनदों माखासे ओनसोल बा माखासे हादोराव गोबां गिलु बालु बांग्रि मावदों जायनि जाहोनाव गोबां न' बां फोरा सिलिंखार जादों गोबां सोरनिबा ओ सोरबाथ' बिदिनो माखासे ओ मानसिफोरखौबो नागिरनानै मोनलायाखै दासिमबो जायनि जाहोनाव गोबाङै दावराव दावसि गोबाङै मा होनो जिउ गोमाबाय गोबां सिलिं खार जांबाय न' बां बिदिनो सुनामिजों लोगोसे न ओ बांग्रं फैयोबा मालाबा बबेबा समाव सि फैयो ओ गोदोनि समाव माखासे गोबां बांग्रं गिद गिदिर गिदिर गिख्रुंथाव बांग्रि मावनायनि जाहोनाव दाबो हासिमफोराव जोङो जावो मा होनो जावखांना नायोबा दंफांफोरखौ गिदिर गिदिरखौ मोननो हायो मोननो। दायो जागा लायै जायगा बेबायदिखौ जोङो मोननायखौ जों नुबोदों बा हा सिङाव गोबाङै गिदिर गिदिर गिदिरै बा गोदोनि समाव गोबाङै गिख्रंदाव बा बांग्रिं मावनायफोरा गोदो गोदो गोदोनानै थानाय बै गोदोनानै थानायखौबो जोङो दा माने नागिरबाथाय जों मोननो नुनो मोनोबा जों मोननाय जायो आरो बेफोरखौ माने बांग्रि मावनायनि गोदो गोदोनानै थानायफोरखौ बिदिनो गोदोनि स माव जेरैबायदि मावदोंमोन आथिखालावबो गुबुन गुबुन हादरफोराव बेबायदिनो थासारिफोरा सोमजिदों बा जोंनि आसामाव बा जोंनि भारताव गोदोनि समाव बेसेबांबा मायथाइयाव जोंनावबो गोबां गिख्रंथाव बांग्रिं मावदों बा सुनाामि फैदोंमोन जायनि जाहोनाव गोबाङै जोंनियाव सिलिंखार जादोंमोन गोबाङै नांगौ रोखोमै बायदियै माबा नांगौ रोखोमै माबाफोराबो गोबाङै सिलिंखार जानायनि जाहोनाव जोंना गोबाङै खहा जादोंमोन बिदिनो दाथ' गोबाङै जों नुनो मोनगासिनो दं दा बिदिनो जों जायगानि नामफोरखौ बेसेबां मख'नो थाङा जों बा जोङो बुंनो थाङा नाथाय जोङो मिथिनो मोनो जोंनि बेलेग जायगाथिं जाय दासिमहालागै गोबाङै गिदिर गिदिर बांग्रि मावगासिनो दंबा मावनायखौ नुगासिनो दं बा बिदिनो गोबां बांग्रि मावनायनि जाहोनाव बिदिनो गोबां दैबाना जानायनि जाहोनाव गोबाङै सिलिंखार जाबाय बा गोबाङै सुबुंफोरनि खहा जाबाय। बिदिनो गोबाङै जिब जुनारफोरनि खहा जाबाय बिदिनो बायदि बायदि बिथिङाव खहा जानायखौ जों नु नो मोनदों आरो दैज्लां बोथोर जायोब्लाथाय बिदिनो दैबाना जायोबा गोबां खहा जाखायो आरो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला बे मोननैआ गोबां सुबुंनि थाखाय गोबां खहा खालामो जेरै आरो बारहुंखा बारहुंखा फैयोब्लाबो गोबां सुबुंनि न' बांफोरखौ सिलिंखारार खालामलाङो थिग बेबायदिनो जोङो जोङो बांसिनै दा मोनथाम बेखौ जोङो नुनो मोनगासिनो जेरै दैबाना बिनिफ्राय बारहुंखा बिदिनो बांग्रिं बे मोनथाम माबाया जोंनि सुबुंफोरखौ गोबाङै खहा खालामदों बा गोबां खहा खालामगासिनोबो दं खायो सम लायै सम मालाबा समाव बांग्रिं फैयो सम लानानै मालाबा समाव
बारहुंखायानो बिफां लाइफां बा गय बिफां बिदिनो गिदिर गिदिर दंफां फोरखौ दंफांफोरा बायनानै न' बाङाव होसिनो होसिननायनि उनाव सुबुंफोरा मालाबा समाव जोखोमबो जानांगौ गोनां जायो जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा आथिखालाव गोबाङै बारहुंखा आरो बांग्रिंजों गोबाङै जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ गोनां जादोंबा दु फोरजों ओ थानांगौ गोनां जादों मालाबा समावबो बिदिनो सोरहाबाथ' न' लुनो हाया न' लुनो हा यिनि जा न' लुनो हाखाया अब्लाबो गोबां बांग्रिं फैनानै न'
बांनि थिंफोरखौनो बुखारला लाङो बा गोजान गोजान जायगायाव बुखारनानै दोनहैयो जायनि जाहोनाव गोबाङै साननो गोनांबो जायोबा दुखु खस्थ'यै थानांगौ जायो मालाबा समावथ' ओरैबायदि जा यो न'खर मोजांब्लाबो बांग्रि बा बारहुंखा गोबार गिदिरै फैयोब्लाथाय गासैखौबो ओ थिं सिंखौ बुखारनानै गासैबो न'खरनि जि जोमफोरा सिजोब नानै ओ बिदिनो सिलिंखारबो जानांगौ जायो बिदिनो माखासे बिदिनो आथि खालाव बेफोरबायदि थासारिफोरा सोमजिगासिनो बा जागासिनो दं होननानै आं नुबोदों बा आंङो नुगासिनो दं आरो नोंथां नोंथांङा मा सानो बांग्रिं फैयोब्ला मा होनो दैज्लां बा दैबाना जायोबा माबायदि खहा जायो नोंथां?
औ ओ दैबाना जायोबा जोंहा गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो। मानो होनोबा जोंङो जोङो जों बर' हारियाथ' मोनसे आबाद मावनानैसो बांसिन जायो नंङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बेफोरबायदिनो जोङो दैज्लांनि सायाव बुंनो बुंबोला जोङो जों जेरै माइ आबाद गायनानै जायो बेफोर माइआ जोंनाव दै लोम सावफैयोबा बे माइआ जुदि दैजों लोमसावनानै थाबाय थायोब्ला जोंहा माइ आबादखौ बांद्राय मोननो थांङा ओ बेफोरबायदिनो जोंहा जोबोद खहा जायो आ रो माइनि सायाव बुंनो थांङोब्ला। आरो जोंङो औ आरो जोंङो बांग्रिंखौ होननो थांङोब्ला ओ बैफोरबाय दिनो जों बांग्रिंजोंबो जोबोद खहा जानायखौ नुनो मोनो मानो होनोबा ओ गिद गिदिर गिदिर बिल्डिं बा न'फोरानो ओ गुब्रुलांजोबो बेफोरबायदिनो माखासे मानसिफोरा जिउ खौबो खोमानांगौ जायो बेफोरनि बागैबो ओ एसे ओ गाज्रि खहा जानायखौ जोंङो नुनोमोनोबा सचेल मिडिया नि गेजेरजों जोंङो खोनानो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ बेफोरबायदिनो थिग जोंनि ओनसोलावबो ओ हाजो खाथिखाय जोंङो ओ जुब जुब अखा हाबानो जोंनि ओनसोलावबो ओ दै बोहैबोनायखौ नुनो मोनो मानो होनोबा जों गामिया हाजो खाथियाव ओ हाजोनिफ्राय दै बोहै बोनाया जोंखौ जोबोद खहा खालामो मानो होनोबा जोंहा न' बां ओ न' बांखौहाय ओ बुखार लांजोबो बा न' बांङावहाय जोंहा दै लोमसावनानै थायो बेफो बेफोरबायदिनो जोंङो ओंखाम ओंख्रि संनानै जानो हायैबो ओ सम फैयो आरो बिनिफ्राय जों जेराव मोसौ खायो बोरमा खायो योबा दाउ गन्द्रा दंङ बेफोरावबो जोंङो मोसौ खानो हालायि ओ दैबाना देरबोयो ओ बेफोरबायदिनो थिग जोंहा दैबानाजों गोबां खहा जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंनि ओनसोलावहाय ओ बांग्रिंखौबो खोब नुनो फैनायखौ जोंङो मिथ ओ नुनो मोनो आरो खोनायो थिग बेफोरबायदिनो दै बानायाबो बेफोरबायदिनो थाबै थाब थाबनो देरबोनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो अखा बांखा हाबाथाय।
नोंगौ नोंथां। नोंगौ नोंगौ माने बिदिनो दैबाना
औ बुंनो हागोन नोंथां
औ नंगौ नोंथां माने दैबाना फैयोब्ला थाय बिदिनो जायगा लायै जाय गोबां खहा खालामो बा ओ बिदिनो दैफोरा नआव लोमनानै माखासे जि नांगौ रोखोमनि जेसा जाग्राबा गान ग्रा जोमग्राखौ सिलिंखार खालामलांङो बा गिसि खालामजोबो बिदिनो माने मा खासे दै दैबानाफोरा गोबांङै माने सुबुंफोरनि थाखाय जेरै माइ गायनाय बिदिनो माखासे आबाद मावनाय बैफोरखौबो माने गोब बांङै खहा खालामोबा सुबुंनि थाखाय गोबांङै मा होनो नांगौ रोखोमै बा जेरै जोंङो आबाद मावनो मोननांगौ फिथाइ बे फिथाइखौ माने मालाबा समाव थाबनो दैबाना फैनानै माखासे आबादफोरखौ बुथारलांङोबो बिदिनो सुबुंफोरनि थाखाय गोबां ख खहाबो जायो आरो ओ बा दा आथिखालावथ गाहाय जायगा बा गाहाय ओनसोलाव बांसिनै अखा हायोब्लानो दै बानाया जायो जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानांगौ जायो आबाद मावग्राफ्रा आथिखालावथ बिदिनो गाहाय ओनसोलावथ गोबांङै अखा हानायनि जाहोनाव बिदिनो दै बानाया जाखायो नोंथां
नोंथां दिनैथ जों गोबां आयदानि सायाव सावरायबाय बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ औ ओ नोंथांङा आंनो दैबानानि आरो बांग्रिंनि सायाव फोरमायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय
औ दे गोजोन्थों
औ औ